अ खोनादों ना औ नोंथांङा फ्रिबा आंङो नोंथांजों ओ बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोथांङा रायलायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन रायलायनो हागोन।
औ दे बिदिब्ला नोंथांङा जागायग्रोदो।
औ आं जागायग्रोनांगौ न नोंथां
औ
ओ बैसागुनि सोमोन्दै नोंनो आं गिबियावनो जास्ट फंनैसो खोन्थाग्रोनो सानबाय। बेनि उनाव नोंथांखौबो सोंगोन
औ जागोन
बैसागु होननानै बुंङोब्ला जोंहा ओ जोंनि बैसागु खौ जोंङो आसामनि बोथोरजों ओ सोमोन्दो गोनां होननानै मानिनानै लानाय जायो। जोंहा बैसागोखौ ओ मोननै बाहागोआव राननानै लानाय जादों दा सेथि बाहागो होननानै बुङोब्ला जोंहा सेथि सानखालि मोसौनि बैसागु बा मोसौनि सान हिसाबै फालिनाय जायो आरो बेनि उनाव जोंहा बै सानखालिनि ओ उननि समाव बा उननि अखानायै जोंहा नैथि सानखालि ओ मान नसिनि फोरबो बा मानसिनि बैसागु महरै फालिनाय जायो दा जोंहा सेथि सानखालि मोसौनि सान हिसाबै जोंहा मोसौखौ फालिनांगौ नङा होमबा बै सानखालि जोंहा मोसौखौ ओ गिबियावनो फुंआव ओ दैमा बा दंग'आव लांनानै बा फुख्रियाव लांनानै जों बेखौ थुखैनाय जायो बै थुखैनाय समावनो जोंहा ओ माखासे ओ मा होनो बेखौ ओ जोंहा मैगं थाइगं जेरैहाय ओ लाव फान्थाव आरो जोंहा ओ बिथिंजाय थागोन देग्लिलिथि बिफां देग्लिलिथि बिफांनि बिलाइ आरो जोंहा बेदरखौबो लाबोनाय जायो आरो बैफोर लाव फान्थाव आरो बैफोर दिग्लिलिथि बेफोरखौ जोंहा हानानै ओ माला बानायनाय जायो आरो माला बानायनानै जोङो बेखौनो मोसौनो गानहोनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ माखासे हांगार लानानै आरो बै हांगारखौ जों थावजों गलायनानै आरो जोंहा टुक्रा टुका् टुका्थाम थालिर बिफां बिफांनि बा थालिर बिफांनि देन्थाखौ ला हास'ना लानानै बै ओ हांगारखौ बेयाव ओ थबनानै बे मोसौनि बिगुराव जोङो मा होनो आगरबा जोङो बेनि मोसौनि बिगुरनि सायाव सावगारि बेरखांहोनाय जायो। आरो जोंहा बै सानखालि ओ मोसौखौ जोङो जा ओ सिगां समनिफ्राय खाबाय थानाय दिरुंजों जों खानाय जाया गोदान दिरुं बा गोदान लागाम होनाय जायो।
औ
बै दिनखालि जोङो मोसौखौ लावथिजों बुवालासेनो जोङोे देग्लिलिथि बिलाइजों बा देन्थाजोंसो बुनाय जायो। आरो जोंहा बै सान ऐदिन खालि मोसौखौ उदाङै गांसो जानो हगारना होनाय जायो। दा बेनि उनाव जोंहा अखानायैबा ओ मानसिनि सान बा मानसिनि बैसागो नैथि सानखालि जोंहा गिबियावनो गेदेरा उन्दैनि आरो उन्दैया गेदेरनो बोर होनाय बा मान लानाय हाबाफारिखौ लाग्रोनाय जायो। आरो बेनि फ्रायसो जोंहा ओ बै रंजालि बैसागुखौ ज'यैनो बा बोराय सेंग्रा बुरै सिख्ला गथ' गथाय गासिबो ज' लोगो नांनानै ओ बे जों दाबसे गामिनिफ्राय गुबुन दाबसे गामिसिम बा गावसोरनि गामियावनो ज'यै थांनानै बैसागो ओ मागिनाय बा ओ बैसागु मोसाथिंनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। आरो बेनिफ्राय जोङो बैसागो मागिनाय हाबाफारिजों जाखिनि जों अनथुम मोनबोयो बा जोंनो जा मागिनानै मोनबोयो जेरैहाय माइरं दावदै ओ फैसा बायदि रोखोमनि जोंनो अन्थोब मोनबोनायखौ जोङो ज' खालामनानै ओ जोपथारनाय सानखालि बा जोबथारनाय साननि उन समावहाय जोङो ज' बोथिसे ओ जमायैनो ओंखाम जानाय हाबाफारि लानाय जायो।
औ
दा जोंहा बैसागोखौ बेबायदिनो गोबां रंजा बाजायै फालिनायखौ गोदोनिफ्रायनो मोनबोबाय दङ। औ नोंगौ नोंथां। नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा बैसागोनि सोमोन्दैनो
औ बुंनो सानगोना ओ नोंथाङा जेरै बुंबाय बैसागुआ मोननै रोखोम मोननै बाहागो आव रा नाजानाय बिदिनो ओ गिबियाव मोसौ मोसौ बैसागु फालिनाय जायो जेरै बै सानखालिनो नोंथाङाबो बुंखाबाय। जेरै फुंआवनो न' न'खरनि मानसिफोरा सिखारनानै औ मोसौखौ गलिनि फ्राय दिहुनो दिहुनखांनानै ओ जोंना गिबियावनो ओ बे मैगं थाइगं जिथु बेखौ खानानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव आरो बेयाव फान्थाव खुम्रा ओ फानिलाव दिग्लिलिथि थाराय आरो बायदि बायदि बिदि मैगं थाइगं खानानै होनाय जायो आरो आरो बेखौनो मालाबो सुयो। औवानि खाथि बादि ओ आरं बिदि जिरनानै
औ नंगौ नंगौ।
औवानि आयंजिरनाय बे माला बानायनायखौ ओ मोसौनोबो होयो गानहोयो आरो मोसौ गलि बेयावबो आलायना दोनो मोनसे आरो ओ बाथौ बा मन्दिर बिदियावबो आलायना दोनो आरो। आरो ननि उखुम मुदायावबो बिदि बेयावबो दोनो आरो। बेनि उनाव बै ओ फान्था बा सारायनि बिदि हांगार बेखौ ओ थाव गलाय खानानै ओ दिग्लिलिथिनिनो जे देनथा‌ बा थारा बेखौ मोनथाम खाना लानानै बिजों ओ बिबारबा आगर बिदि मोसौनि बिखुंआव बा मोदोमआव थुनानै होनाय जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ।
ओमफ्राय नोंथाङा खोनादोंना?
औ नोंगौ खोनादों।
अ ओ बेनि उनाव मोसौखौ दुब्लियाव ओ दंग'आव बा दैमायाव बिदि थुखैनो लाना थांनाय जायो आरो बेै सानखालि नोंथाङा बुंनाय बदिनो मोसौखौ ओ लावथिजों बुंनो मोना। ओ बे दिग्लिलिथिनि बिलाइ बा थरा बेजोंसो होनानै लांनांगौ। बेनि उनाव बै थुखैखांनानै मोसौखौ बे सानखालि हगारना होनाय जायो आरो। बेनि उनाव मोनायाव न'आव लाबोनाय समाव दै थागा बे दं। बेखौ गोदानै खासि सोलायना होनाय जायो आरो। ओ बैसानखालिनो जोंनि ओन उनाव ओ सेजौ से बा जौसे नि बिदि मैगं-थाइगं बुथुमनानै संनानै जानाय जायो आरो
औ नंगौ।
ओ मैगं थाइगंफोर जेरै ओ
हेलौ नोंथां?
नोंथांनि गारांखौ आं मोजाङै खोना मोनाखै औ दासो खोनादों औ औ।
औ त' बेनि उनाव बे खुलुमनाय बेफोर जाखांनायनि उनाव बेनि नेक्स्ट दिनखालिनिफ्राय रंजा बाजायो गासिबो गामिनि सिख्लाफोर सेंग्राफोर ओ गथ' उन्दै उन्दै गथ'फोर बिसोरो मोसादों ओंखारबोयो आरो।
औ नंगौ नंगौ।
मोसानायाव आइजोफोरा गोमो दख'ना ओ फालि गोजा ब्लाउस गोजा आरो आर'नाइ खायमा बिदि गाननाय जायो आरो। आरो हौवाफोराबो गामसा खायमा फुर गस्ला आरो आर'नाइ बा गोजा नङाबा खायमा बिदि जान्जियाव खायो आरो।
औ। औ खोनादों खोनादों।
बे बेनि उनाव बिदि गानफब जोमफब फैनानै देलाय मालाय फैनानै गासैबो जायै जयै बैसागु मोसानो न'खर न'खर थाङो आरो बिनिनो जायनि न'खरा जि माथौ हरो। होनबा सोरनाबा माइरं बा सोरनाबा फैसा बिदि हरो आरो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो मोसाखांनाय नि उनाव ओ गासिबो जमायै बे अनस जि मोनो बेजोंनो ओ मोसाखांनायनि सानसे साननै बिदि थानानै गासैबो ज'यै खाना जालायो आरो जोंनि दा आरो दाना जोंनि ओनसोलाव आगोलनि बायदि बांद्राय मोसानायाव मोसानायखौबो नुनो मोनलिया। एसे खम जालांबाय आरो बे दामनाय देनाया औ बे मोसानायाव दामनाय देनाय आगजुफोर जेरै आरो खाम जथा सेरजा सिफुं दाबस्रिं थरखा बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो।
नंगौ।
औ आरो गोदोथ' जेबो फांसन स्टेज प्रग्राम बिदि जायामोन ओमफ्राय दाना जोंनि ओनसोलाव बिदि स्टेज प्रग्राम बा फांसन बिदि खुंनाय जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदि जायो नामा?
औ जायो जायो जोंनि ओनसोलावबोथ' गोबां दानिया। दानिया जोंनि ओनसोलावथ' लांदां बैसागुबो जायो।
औ।
जेरावहाय जोंनियावहाय। माखासे बादायलायनाय हाबा फारिबेस गेदेर फानानै लानाय जायो आरो। दा नोंथां ओ। समाबो जाबाय जोंनि सावरायनाय समा
बिदिब्लाथ' दोनथ'नांसिगोन दे
औ दोनथ'।
अ औ दे बिदिब्ला।